खुलुमबाय नोंथां गिबियावनो
औ नोंथांनिसिमबो खुलुमनाय जासि हरनाय साहैबाय
औ ओ नोंथांजों मोनसे खोथा आयदा लानानैसो सावरायनो होनना फैदों नों नोंथां सावरायजागोन ना?
औ औ नोंथां सावरायजागोन आं दा ओरैनो दंथ'खायो।
औ औ दा सावरायनो लानायानो जादों ओ जोंनि बर' हारिमुआवहाय मा मा बाहागोफोर ओ नांफादेरनानै दङ बेनि सायावनो जेरैहाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय रोजाबनाय मोसानाय दानाय लुनाय बेफोरनि बागै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होदो
औ हागोन नोंथां दा जोबोद मोजां सोंथि आरोना दा जोंनिया बर' हारिनि हारिमु बा बर' हारि बुंनाय लोगो लोगोनो जोंनिया बिसोरनि थानाय आखु जानाय लोंनाय बा गाननाय जोमनाय बिस सोरनि राव बुंनाय बैफोरखौ बै फोर माने गासैबो नांफादेरनानै बा थाफादेर होनना बुंनांगौ आरो ना दा जोंनिहा बे फोरनि मोनसे गैयाब्लानो मोनसे हारिया हारिमु महरै सिनायजाया आरोना नोंथां
औ नंगौ।
या बर' हारिया गावनिनो राव दंखायो आरोना नोंथां औ थिग बेबायदिहायनो जोंनिया गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय बेबायदिनो आरो आरो जोंनिया बर' हारिनि जानाय होनना बुङोब्लाथाय जानाय लोंनाय होनना बुङोब्लाथाय जोंनिया जेरै हाय हाय खारै ओंख्रि खारदैया माने जोंनिया माने थाफाखायो आरोना बर' हारिनि गेजेरावहाय जेरैहाय अनला खारै ओ थास' बेदर खारै ओ नार्जि ओंख्रि सबाइ खारै बेनिफ्राय सबायजों सामु बेबायदि माने बेनि उनावहाय अमा बेदर आरो खांख्राइ ना गांजेमा बेनि ओ उनावहाय एं खावरि बेबादि माने जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय बा ओ जोङो हाखर बिलोफोरनिफ्राय मोननाय बैफोरखौ माने गुबैयै बर' हारिया जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना
मोनो मोनो मोनो।
औ दा थिग बेबायदिहायनो जोंना जिथुनाखि थास' थास'खौ माने बर' हारियानो बांसिनै जानायखौ जों नुनो मोनो। थास'नि जिथुनिखि थास' थास'आवथ' जोंनिया गासिखौबो जानायखौनो जाखायो आरोना नोंथां जेरैहाय थास' बिथ्रि थास' बिबार थास' आयथें थास' बेदर बेबायदि माने आरो जोंहा जिनुखि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्लाथाय जोंनिया दङ दख'ना आरो गाम सा आरो फास्रा लानाया जाहैबाय आर'नाइ बेबादि माने। आरो बैफोर दख'नाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा माने गावनो ओ आखाइ गावनो गावनि आखाइजों खुन्दुं लुनानै खुन्दुं थुननानै ओइ जा जि दानाय जायो आरोना बेनि उनावहाय हाय बिसोर माने जा दख'नाफोराव आगर होनाय बा आर'नाइफोराव आगर होनाया मानिफ्राय आगर होयो होनना बुङोब्लाथाय बिसोर मिथिंगानिफ्राय आय सेबखांनानै गावनि मेगनजोंनो सेबखांनानै माने मिथिंगानि हाजो आगर लाव बेगर आगर फारौ मेगन आगर हाजो आगर बेबादि माने गुबुन गुबुन बेसर सर बिबारनि आगर बेैफोरखौ माने गावनि मेगनजोंनो ओ नायनानै बा गावनि आखाइजोंनो एरनानै माने ओ एरनाय जायो खांनाय जायो आरोना बैफोर फास्राफोरावहाय औ। दा थिग बेबायदिहायनो जोंनिया जोंनि बर' हारिया जेरै दं मोसानाय मुसुरनाय होनना बुङोब्ला बैफोराबो जोंनि बर' हारिया माने जोबोद दावगानायखौ जों नुनो मोनो बा जोंनि थाफादेरखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय बागुरुमबा मोसानाय बा खेराइ मोसा सानाय दौदिनि मोसानाय बेबायदि माने जोंहा मोसानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना। औ दा जोंनिया जिथ जिथुनोखि दाखालिल'सो थांनाय जोंनि बर' हारिनि ओ जा जि रोजाजोन ओ सिखिरिफोरखौ मोसानो होदोंमोन बागुरुम्बा दोहौ होननानै नंगौना नोंथां औ गुवाहाटियावहाय औ। बेनि उनावहाय बैयावहाय माने जोंनिया जिथुनिखि गासैबो मुलुगनाङैनो मिथिदोंमोन आरो ना बे मोसानायखौहाय। औ थिग बेबायदिहायनो जोंनिया जिथुनोखि ओ जा जि आइ टेक मोनलायनाय जोंनि बर' हारिनि सावनाय जौ जौ गोराना जोंनियाथ' जि आइ टिक मोनलाय लांदों आरोना नोंथां।
मोनदों मोनदों मोनदों।
थिग बेबायदिहायनो जोंनिया जानाय लोंनाय खावनाय बेबायदि माने ओ जा थाफादेरफोरा माने जोबोद जौगानायखौ जों नुनो मोनदों बा जोंनि बर' हारिनि हारिमु खौ जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां औ। बेबायदिहायनो जोंहा ओ जा दंबावो आरो राव बा राव हारिमु बा मोसा मोसानाय मुसुरनाय बेबायदिनो आरो। दा जोंहा जिथुनाखि बर' बर'नि रावाथ' गावनि आंगो रावखा आरोना नोंथां।
राव औ।
औ थिग बेबायदिहायनो बर'हा गावनि आंगो राव दं गावनि आंगो दं बा गावनि जिथुनाखि हारिमु दामनाय दामनाय देनाय फोर गावनि आंगो दंखायो जेरैहाय बैफोरो ओ खाम, सिफुं, सेरजा ओ जथा, गंगना माने बैफोर गासिबो माने बर' हारिनिनो ओ जा गावनि आंगो हारिमुनि जा दामग्रा देग्राफोर आरोना नोंथां औ थिग बे बेबायदिहायनो जोंहा गुबुन गुबुन रोखोम दङ बा गुबुन बायदिफोर दंबावो। ओ थिग बेबायदिनो आरो जोंहा मोसानाय मुसुरनाय बेबायदि माने गासै जेबो थाफादेरनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ बेनि उनावहाय जोंनिया बर' हारिनि जा जानाय होनना बुंबावोब्ला जोंनिया माने ओ जा हाग्राफोराव मोननाय जेरैहाय ओ मानिमुनि थुनथुनि पादिलेवा बेबादि माने बायदिसिनाखौ जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। औ दा बेखिनियानो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो बेनि सायाव।
औ दा नोंथाङा एसे आगोलावनो गोबां खोथा बुंलांखाबाय ओ जोंनि बर' हारिनि बागै।
दा जोंनि बर' हारिमुनि बागै होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा दिनै ओ गोबां रोखोमनि थादेरसाफोर नु नो मोनो नङा होमबा जायनिखि जेरै रोजाबनाय मोसानाय मावनाय दांनाय ओ जोंहा संनाय खावनाय जानाय लोंनाय ओ नङा होमबा थिग बेबादिनो जोंहा गायनाय फुनाय बायदि बायदि। दा जोंहा गिबियावनोथ' जोंनि बर' हारिमुनि माबा होनोब्लाथ' जोंहा मोनसे रावा गोनांथिथार जानानै फैयो नङा होमबा ओ बर' मोनसे बे हारिमुनि थांना थानो थाखाय रावा गिबियावनो ओ गोनांथिथार जानानै फैयो जेरैहाय जोंनि बर' राव नङा होमबा जोंहा जोंनि हारिमुआव बर' राव दङ नङा होमबा थिग बेबादिनो जोंहा मोनसे हारिमु थांना थानो थाखाय धोरोम आसार खान्थि नेमखान्थि नङा होमबा बेफोरबो थाखायो दा बेनि बेलायाव जोंहा ओ जोंनि जानखि नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय जानेखि जोंनि रोजाबनाय मोसानाय नङा होमबा ओम रो रोजाबनाय मोसानायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाबो जों दिनै बर' हारिमुआवहाय गोबां रोखोमनि रोजाबनाय मोसा नाय नुनो मोनो जेरैहाय मोसानायनि बेलायावनो बुङोब्ला जानाखि बागुरुम्बा मोसानाय ओ बैसागु मोसानाय खेराइ मोसानाय नङा होमबा ओरैनो मोस सागोलांनाय बायदि बायदि। दा रोजाबनायनि बेलायावबो जोंहा जोंनि बर' हारिमुआव गोबां दङ जेरैहाय ओ हाबा मे थाइ माइनाव मेथाइ ओ खुगा मे मेथाइ गथ' बुरखायनाय मेथाइ लावखार मेथाइ बायदि बायदि। बुंथ्र'जोबनो हाया नङा होमबा।
औ
दा बे रोखोमैनो जोंहा दिनै ओ मोसानायनि बेलायावनो बुङोब्ला जोंहा बैसागो फोरबोआवहाय जोंहा रंजा बाजा गाजा गोमजा ओ दख'ना ओ बायदिसि जोंनि हारिमुनि गाननाय जोमनाय गान्नानै जोङो देलायफब माफब मोसानायखौ नुनो मोनो दा दामनाय देनायनि बेलायावबो बुङोब्ला दामनाय देनायाबोथ' जोंनि बर' हारिनि मोनसे ओ गोनांथार बाहागो जानानै फैयो नङा होमबा दा बे रोखोमैनो जोंहा दामनाय देनाय गैयाब्ला जोंहा रंजानो हाया एबा बैसागु मोसानो हाया बादि होनजायो नङा होमबा?
दा बे रोखोमैनो जोंहा जानिखि खा नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय ओ खाम, जथा, सेरजा, सि सिफुं थरखा गंगना बायदि बायदिखौ जोङो बर' हारिमुनि दामजु होननानै सिनायथि होनो हायो आरो नङा होमबा जेरैहाय जोंहा ओ जोंनि ओ खाम जथा सेरजा सिफुं बायदि रोखोमनि दामजुफोरखौहाय जोंनि ओ गामि ओनसोलफोरावनो गावबा गाव ओ जोंहा बानायनानै एबा दानानै ओ जोङो दामनाय जायो नङा होमबा? दा बेरोखो खोमैनो बेफोरबो जोंनि मोनसे जानोखि ओ बर' हारिमुनि ओ बाहागो आरो।
औ
दा जोंहा बुंबावनो हायो जानाय लोंनायनि बेलायाव जानाय लोंनायनि बेलायाव होनोब्लाथ' नों थाङा एसे आगोलावनो गोबां रोखोमनि बुंलांखाबाय। दा जोंहा जानाय लोंनायाबोथ' मोनसे हारिमुनि ओ बाहागो। बे रोखोमैनो जोङो जोंनि हारिमुआवहाय बर' हारिमहय बायदि रोखोमनि संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? जेरैहाय ओ नारजै ओंख्रि नाफाम खारदै ओंख्रि सबायजों साम' संनाय। खांख्राइ ना गांजेमा एंखावरि नङा होमबा? बेफोरखौ जोंहा ओ बायदि रोखोमै जोङो जोंनि बर' हारिमुआवहाय संनानै जानाय नुनो मोनो नङा ओम बा जेरैहाय लाथा एम्फौ लाथा एम्फौआबोथ' जोंहा जोंनि ओ बर' हारिमुनि मोनसे बाहागो नङा होमबा बेबो ओ जायखौ जोंनि बर' आइजोफोरा ओ फिनानै ओ फिसिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा फिसिनानै जोथोन लानायखौ खौ नुनो मोनो दा बेनि अनगायैबो जोंहा जानोखि जौ संनाय नेमखान्थि बेबोथ' जोंनि बर' हारिमुनिनो मोनसे बाहागो नङा होमबा गोनांथार एंगारहायि
दा बे रोखोमैनो जों माबायदि रोखोमै नुनो हाङो बाहागो होनोब्ला जेरैहाय जोंहा गाननाय जोमनाय एबा दानाय लुनाय दानाय लुनायनि बेलायावबो नोंथाङा बुंलांखाबाय ओ जानोखि दानाय लुनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ जोंनि बर' आइजोफोरखौहाय ओ गावनि आखाइजोंनो ओ दानाय खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा खुन्दुं थुननानै मुस्रा सानानै ओ थावख्रि लुनानै बायदि बायदि रोखोमै जोंहा जेरैहाय गाव गाननाय जेरैहाय दख'ना आर'नाइ ओ अग्रं दख'ना फास्रा जोमग्रा बायदि बायदि। गामसा नङा होमबा बेफोरखौ दानानै जोंनि बर' हारिमुवाव दिनैसिम फोथांनानै लागि लाखिगासिनो दङ नङा होमबा ओ जोंनि बर' हारिमुखौ। थिग बेबादिनो जोंहा दिनै नुनो मोनो नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांबाय दानाय लुनायनि अनगायैबो जोंहा जेरैहाय ओ दानाय लुनाय जानेकि जि जोमफोरावहाय बायदि रोखोमनि समायना रम मायना आगर एदखौ होनाय जायो जोंनि हारिमुआवहाय जेरैहाय हाजो आगर दिंखिया बिबारनि जेरै हाइ बैग्रि बिबार ओ जेरैहाय बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा ओ आगर एरफबनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि बर' आइजोफोर खौहाय जोंनि बर' हारिमुआव दा बेनोसै ओ जोंनि बर' हारिमुनि बुंनांगौखिनिया बेनोसै दा नोंथां जोंहाथ' सावरायलायनायनि समावबो जानानै फैबाय नङा होमबा?
औ नोंथां नंगौ औ औ नोंथां
थारैनो औ गोजोननाय मोनबाय थारैनो नोंथां।
औ गोजोन्थों